औ खोनादों औ औ नोंथांजों एसे सावरायजागोन ना नोंथां,
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां,
औ जे दाथ दैज्लां बोथोर नङासै नोंथां,
नोंगौ नोंगौ
खोनादोंना नोंथां औ औ ओ नोंसोरनि ओन नोंथांनि ओनसोल जा ओ माइखौ माबायदि गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां।
औ हागोन नोंथां, जोंनि ओनसोलाव माइ गायनाय दा जिथु, जों बयबो मिथिखागौ जोंनि गायनाय फुनाय दा, दैज्लां बोथोर बा जेरै जोङो माइखौ गायनोब्ला जे जोङो आगोलाव खोथियाखौ फोग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां? बा जोङो बा औ औ जों माइलिखौ बा बाजारनिफ्राय बा बायनानै एबा न'आवबो दोननाय जायो। सोर मोन खिस किसुमान मानसिफोरा न'आव बोनो थाखायो खायबाया न'फोरावबो दोनो नालाय थिग बेबायदिनो जों माइलिखौ बायनानै एबा न'आव थाखानाय बा जायखिजाया जोङो बेखौ लानानै बा हरनै होमबा हरनैबा हरथामनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो जोङो खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ बा सोमनानै दोननानै बा जोङो बे सोम हरनै बा हर थाम सोमखांनायनि उनाव जोङो बे माइलिखौ बोखांनाय जायो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
अ बे माइलिखौ जोङो बोखांनानै बा उम जेरै जोङो बोखांनानै बे माइलि खौ जोङो आं बस्थानिफ्राय बोखारनानै बोखारनानै बा हाफोराव बा
औ औ।
थालिर बिलाइ नङा थास' बिलाइफोरदो खोबना दोननाय जायो, जाहाथे बे बे माइलिया गाजा ओंखारनाय अ औ औ औ औ नोंथां औ बेनि थाखाय जोङो खोबना दोननाय जायो बेखौ थिग बेबायदिनो खोबनानै दोननायनि सिगां जोङो बा खोथिया थिलिखौ बा एवनाय जायो, बा आजि खालिथ' ट्रेक्टरनि जुग जाबाय नालाय बेनि था थाखाय दानिया मोसौदो बारा एवलिया बेनि थाखायनो ट्रेक्टरजों एवग्लिनानै जों खोथिया
दा ट्रेक्टरजों हालेवनाया साबसिन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ औ मा होनदो?
ओ ट्रेक्टरजों हालेवनाया साबसिन जायोना ओ मोसौजों हामनाया साबसिन जायो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ।
माबे मोनसेजों हालेवनाया साबसिन जायो?
माने बुंनो थाङोब्ला आगोलो जे ट्रेक्टरजों एल ओ ट्रेक्टरजों एवामोन नालाय बा मोसौजों एवबा एसे टाइम लायो आरोखि। टाइम लायोबा जे दानि जुगाव दानि गाव ट्रेक्टरजों माने इ ओ गोलाव समखौबो माने सुंद' टाइमावनो जे एवनानै थाबनो एवनानै जों इमारजेन्सि बा आगोथिया फोनो हायो। बा मोसौजोंब्ला एसे टाइम लायो नालाय। बेनि थाखाय द जों बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्लालाय दा ट्रेक्टरदो मोजां दा एडभान्स टाइमजों लोगोसे खारफानो हायो होनो औ औ थिग बेदिनो थिग बेबायदिनो एवग्लि खांनानै बा हरनैनि हरनै नङाबा हरथाम दोननानै जोङो बे माइलिखौ खौ रोदा सुयो, सुखांनायनि उनाव जोङो बे माइलिखौ बोखांनानै जों ला बेखौ जोङो साननै बा सानथाम साननै नङाबा सानथामनि गेजेराव बोखांनाय जायो आरो।
औ।
बेखौ बोखांनानै बे जोङो बे गाजा अरखाङोब्ला जों बेखौ बोखांनानै जोंनि बे जेराव माइलिखौ फोगोन बा हायाव जि ट्रेक्टरजों एवनाय हायाव बेयाव जों लांनानै फोथाराव लांनानै बा जों बेखौ आखाइजों जोङो सारनांगौ जायो आरोखि सारखांनानै बा ओं औ - औ बेखौ सारखांनायनि उनाव जोङो बा थिग बेबायदिनो जों सारखांनायनि उनाव जोंङो ओ जिथु माइखौ गायगोन -गायगोन जेराव जि फोथाराव गायगोन बे फोथाराव जोङो बे हाखौ जोङो एवना लानांगोन आरोखि जिहेथु जों बे माइखौ बे खोथियाया जे माइलिया फोखांनायनि उनाव जों बे खोथियाखौ गायहैनांगोन नालाय बेनि थाखाय जों दुब्लियाव बा एबा फोथाराव जोङो ट्रेक्टरजों एवग्रोना लानांगोन। नोङा होमबा? थिग बेबायदिनो एवग्रोना लानानै औ एवग्रोना ला खांनानै जोङो बेबायदिनो सैनै-सैथाम नङा होमबा? जेरै- सैनै-सैथाम एवखांनायनि उनाव जोङो सै से एवखांनाखि जों आलि-आलि दाननांगोन जाहाथे हाग्रा रज' यै बायदि आलि दानखांनानै आलि दानखांनानै बा खाननैसो थानानै उनाव जोङो जेब्ला खो ओ खोथिया फुनो सम जागोन ओ जिथु खोथिया ओ सोरबा नैजिनै सान लायो नैजिबा सान लायो सोरनाबा थामजि दिन लायो। थिग बेबायदिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनो सम जायोब्ला जोङों आलिखौ खोनांगौ जायो ‌। खोनादोंना नोंथां? हेलौ, खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ हेलौ